हेलौ।
मा खालामदों नोंथां?
ओरैनो दं नोंथां।
नंगौ नामा?
उम।
दे बिदिब्ला जोङो जानायनि नि सोमोन्दै रायलायदोनि।
नोंगौ।
जोङो जोङो थांना थानायनि थाखाय जोङो बायदिसिना जानाय ओंख्रि जानाय जायो जेरै जोङो हमनो थाङोब्ला नारजि नारजिया जानो गोखा नाथाय जोबोद गोथाव जों अमा बेदर जों जाब्लाबो बे जोबोर गोथाव मोनो। नारजिखौ फादोनि फ्राय मोननाय जायो फाथोखौ गोबाङांनो गायो। फाथोखौ बांसिन दैज्लां बो थोराव गायनाय जायो। जोंङो फा थोखौ गायो बै फाथोनिफ्रायनो जोंङो जे जोंङो बिलाइखौ खाना लाबोनानै जोंङो बेखौ सान्दुंङाव फोरानो सान्दुङाव फोराननायनि उनाव बियो गोरान जानानै जों बैखौनो नारजि होननानै बुंनाय जायो।
नोंगौ नारजि ओंख्रिखौ अमा बेदरफोरजोंबो जानाय जायो।
थारैनो नंगौ।
नारजिया जानो गोखा। नाथाय जोबोद गोथाव
नंगौ थारैनो जों बयबो सुबुंङानो नारजिखौ जानाय जायो। जोंङो नारजिखौ जोंङो आलुफोरजोंबो दाउ बेदरफोरजोंबो जों जानाय जायो।
थारैनो नोंगौ।
अमा बेबौ बेफोरजोंबो जानाय जायो।
नारजि संनो थाखाय जों गिबियावनो नारजिखौ रुग्रोनना लानाय जायो।
थारैनो नंगौ। जोंङो बै नारजिखौनो रुखांनायनि उनाव जोंङो संनाय औ थारैनो नंगौ।
थार नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जों खारैबो बाहायनाय जायो।
नंगौ थारैनो। बेनि अनगाबो जोंङो गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद बानायना जा जानो हायो जोंङो। जेरै जोंङो सबायखौनो बुङोब्ला जोंङो दैज्लां समाव सबायखौ गायनाय जायो।
थारैनो नोंगौ।
जोंङो बयबो सुबुंङानो जोंङो माइ गायनाय जिं जिं आलि जिं जिं जोंङो सबायखौ फोनाय जायो बै सबाइखौनो जोङो दुब्लिनिफ्राय हाना लाबनानै ना नाय जायो बे सबबायनानै फिथाइखौनो जोङो उनाव ओंख्रि महरै संनाय जायो।
थैनो नंगौ।
आरो बेनिफ्राय जों गोबां मैगं थाइगं जानाय जायो जिंखा पथल दैज्लां बोथोराव बेफोर मैगंखौ गोबाङैनो मोननाय जायो।
थारैनो नोंगौ।
जिंखा फटल गाख्लेर बेफोरखौबो जोङो बेदरफोरजों जाबा जोबोर गोथाव जायो।
अनला ओंख्रिखौबो जों जानाय जायो।
थारैनो नंगौ जोङो अनलाखौ माइरंनिफ्राय मोननाय जायो। जों माइरंखौ खौ जोङो सोमना लाग्रोनांगौ गिबियाव नंगौ थारैनो।
माइरङा रुइब्ला बेखौ जों देयो।
नंगौ थारैनो।
देनानै जों बेखौ गुन्दै बानायनानै
फारैनो नंगौ।
गोदौनायाव जों माइरंखौ होनानै होयो।
थारैनो नांगौ अनलास नंगौ।
नंगौ थारै नो। जोंङो अनला ओंख्रियाव जोङो खारै होनाय जायो। जोंङो बेदरफोर होनानै जाब्ला जोङो बांसिन गोथाव मोनसिनो अनला ओंख्रिखौ।
अनला ओंख्रिखौ लाथा लाथा संनानै जानाय जायो।
नंगौ थारैनो अनला ओंख्रिखौ जों बयबो सुबुङानो जानो गोथाव मोनो। मानो होनोब्ला बे जबोर ओरैबायदि गोथाव
अनला ओंख्रियाव बांद्राय थाव आरो मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया। बानलु गोथांसे होनाय जायो।
थारैनो नंगौ। जोङो गिबियाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो सारायाव दै होनानै अराव गुदुं खालामग्रोनाय जायो। जों बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो बेयाव माइरंखौ होनाय जायो माइरं होखांनानै जों खारैखौ होनाय जायो।
थारैनो नोंगौ।
जों आलु औवा मेवा। इ बैफोरजोंबो जों अनलाखौ जानोनाय जायो।
खारैनो नांगौ।
औवा मेवाइखौबो जों बांसिन दैज्लां बोथोरावनो मोननाय जायो।
औवा मैगं मेवाइ संनो थाखाय जों खारैबो बाहायनाय जायो।
नंगौ थारैनो। जों बयबो सुबुङानो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि दैज्लां बोथोराव मैगं गायनाय जायो जेरै काख्ले दोस्रा जिंखा भेन्दि पथल बैफोरखौ बांसिन गायनाय जायो।
थारैनो नांगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जाग्रा मैगं गायो? नोंथांङा एसे
जो जोंनि हालाव मैथा, जिंखा, पथल आरो आलु बायदि बायदि। मैगं गायनाय जायो नोंथांनि ह हालामाव मा मा मैगं गायनाय जायो
जोंनि हालामाव दैज्लां बोथोराव बांसिन काख्रेल पटल जिंखा लेस्रा भेन्दि बेफोरखौ गायनाय जायो
नंगौ
जों बयबो जोंङो जिंखा पथल जानानै मोजां मोनो मानो होनोब्ला बेफोरनि जानाया आदारा जोोबोर मोजां देहानि थाखायबो
थारै नांगौ
जोङो मैथाखौबो जोङो ओंख्रि जानाय जायो जेरै मैथाखौ जोंङो नाफोरजों जाब्ला जोबोर गोथाव जायो सानदुं बोथोराव जोङो मैथा जाब्ला मोजां मोनो देहा सोलेरखौ
थारैनो नांगौ
मैथायआ जानो गोखै नाथाय जोबोर गोथाव
मैथाखौ ना गोरानजोंबो जानाय जायो
थारैनो नंगौ
आरो सयाबिन बायदि बायदि जानाय जायो
नंगौ थारैनो जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओंख्रि जानाय जायो, जों बयबो सुबुङानो जोङो दैज्लां बोथोराव मैगंनि आबाद मावनाय जायो।
थारैनो नंगौ
जों बैफोर मैगंफोरखौ दैज्लां बोथोराव गायनानै जोङो गुबुन हादरसिम जोङो फालांगि खालामनो लाङो, जोङो मैगंफोर गायनानैनो जों गोबां रां आरजिना लानो, हायो नंगौ थारिनि
बोथोराव जों खुम्रा जोगोनार मैगंफोरखौबो गायनाय जायो,
थारैनो नंगौ बांसिन खुमब्रा जोगोनारखौ दैज्लाङावनो गायनाय जायो जो जोगोनारा जानो गोदै जों बे फोरखौ बेदरफोरजों जाब्लाबो जोबोरैनो गोथाव मोनो,
नोंगौ
जोङो गोबां मैगं लगायनानै जोङो ओंख्रि संनाय जायो।
नंगौ
जिंखा ओंख्रि संबा दै होलायनाङा मानो होनोब्ला बियो जिंखा फिथाइनिफ्रायनो दै गखायो,
नोंगौ जिंखाया जानो जोबोद गोदै जायो।
नंगौ थारैनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि जोङो मैगं जानाय जायो। नंगौ थारैनो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो जोङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं जानो था खाय मोननाय जायो जेरै। खिफि बाद्रि नोरसिं बेफोरखौ जानाय जायो। नंगौ। जोङो हाग्रा बंग्रा होनबा जों दिंखिया मैगं बैफोरखौबो मोननाय जायो। जोङो सुबुङा बायदिसिना रोखोमनि मैगं खांनानै जानाय जायो।
दैज्लां बोथोराव जोङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं गायो।
गायनाय जायो।
नंगौ थारैनो।
बेबायदिनो बिफां गायनानै बिफां राननानै फिथाइ थाइबा बे फिथाइखौनो जोङो खानानै ओंख्रि संना जानाय जायो।
थारैनो नंगौ दे बिदिब्ला दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै।